हेल' औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
बिबारनि सोमोन्दै रायलायगोन आरो जोंनि बिबार गायनाय। बिरफोरखौ बाहायनाय बेफोरनि सायाव राय्लायगोन आरो।
औ।
औ बिबार होनोब्लाथ' बिबारखौ जोङोहाय मोनसे समायनायनि थाखाय जोङो गायनाय जायो गिबियावनोहाय।
औ।
आरो बिबार गायबा, बिबारखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआनो गोजोनग्लायो। जेब्ला जोङो फुङाव सिखारजेनो अब्ला जेब्ला जोङो फुङाव सिखारजेनो अब्लाहाय माने बिबारखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ गोजोनग्लायायो नङा होनोमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ। बिबारफोरा गोबां मुंफोर दङ। बेफोरो जाबाय जोंनियाहाय बर'नि मुङै आरो। जबा, गलाप, फामे, फाजाथि, फार्बथि, सेफालि, दाउस्रि आथिं, नारजि बिबार,
आरो दं जोंहा गेन्दा फुल, मोखोना बिबार, खाथ्रि, दावा बिबार, बे बायदिनो गोबां दं आरो। आरो जोङो माखासे बिबारखौ मा माखासे बिबारा जोंनि हारिमुजों जोंनि बर' हारिमुजों नांजाबफानानै दं आरो।
औ।
जेब्ला जोङो बैसागु फोरबो जायो अब्ला जोंनि बर'फोरा मा मोखोना बिबार, खात्रि बिबारफोरखौ खर'आव थुनानैहाय जोङो मोसायो रंजायो। बैसागो जानाय लोगो लोगो बे खात्रि बिबारफोरा मा बिबार बानो हमो नंगौना लोगो?
औ लोगो।
औ। बे बायदिनो जोंहाय दावा दङ। दावा बिबाराबो बोथोर गोदाननि बार मोननायजों मा दावा बिफाङाबो बिबार बारो। बे दावा बिबारखौ मा बर'फोरा फोराहाय सना बानायनानै गानो।
बे बायदिनो बेफोरो आरोबाव दङ जोंहाहाय खाथ्रि बिबार। बे खारजि बिबारखौहाय जोङो बैसागुआव बैसागुनि सेथि दिनावहाय जोङो न'नि खामसालिनि खुन्थियाफोराव जोङो थुनानै दोनो।
आरो बेफोरबायदिनो दङ माखासे गलाब। गलाब बिबारखौहाय जोङो बेफोरखौहायबो जोङो हाबानि समावहाय हिनजाव गोदाननि खर'आव थुनो थाखाय आथिखाल आथिखालाव जोङो बाहायनाय नुनो मोनदों आरो। आरो दङ जोंहाय थब्ल' थब्ल' बिबाराबो जोंनि थाखाय थाखाय मोनसे मुलि बायदि थब्ल' बिबारनिफ्राय मा जोंनियाव माब्लाबाफोर दंफांफोरावहाय जेनेबा गुन्थायाइ बायनाय होनो जायखौ बर'आवहाय बेफ्रावहाय बेखौ होयोब्ला माने जोंनि गुन्थायाइ बायनाया जोङो हामो होननानै फोथायनाय जोंनि बर'फोरनाव मोनसे दङ।
औ
बिदिनो आथिखालाव आथिखालनि बाथ्राखौबो आं एसे बुंसै नोंथां। आथिखालाव मानि जोंनिहाय गलाब बिबारनि बागान बानायनानैबो जोंनि बर'फोराहाय माने गोबां रां आरजिनाय खौ जों नुनो मोनबोबाय।
ओ
बेजोंबो जोंनि बर' न'खरफोरा थांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ
आरो दङ जोंहाय जाय बिबारफोरखौ जोङो जोंनि न'नि सोरगिदिं गायोबोब्ला जोङो समायना नुयो। जेनेबा फाजाथि, पारबथि आरोबाव दङ जोंआहाय मोनसे सेफालि जाय बिबाराथ' जोंनि मोनसे मुलि बायदि खामानि होखायो जाय बिबारा हरनि समाव बारो।
औ
बेखौहाय जोङो ओंख्रि हिसाबैबो जोङो जायो।
ओं
आरो दङ जोंहाहाय नारजि फुल बेबो जोंनि मोनसे मुलि बायदि होनजायो जायनि बिलाइखौ दि गोग्लैयोबा जोङो जोंनि आखाइयाव माब्लाबाफोर बौब्ला माबाफोर आगारफोर जायोब्ला बेखौ होयोब्ला जोंनि थै गनाया थाबैनो हामो।
ओं
आरो बावहाय बेबायदिनो दङ जोंहा अ फेम्फापुल नोंथांमोननिथिं मा बुङोथाय आङो बेखौ मिन्थिलिया।
ओं
औ फेम्फा फुल होनाय मोनसे फुल दङ आरो जोंनिहाय बे फुला मानि बिराद समायना आरोबाव दङ जोंहाय मोनसे फाजाथि जाय बिबारखौ जोङो सरस्ति फुजा जायो अब्ला जोङो बेखौहाय सरसथि फुजानि समाव जोङो होयो।
औ
आरो बेबायदिनो गोबां दं आरो बिदिब्ला नोंथाङा बो बिबारनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांदो नामा?
औ बिबारखौथ' जोङो नोंथां बुं दहाय सिगाङाव बुंलांनाय बायदि ओ बिबारखौ जोङो समायनायनि थाखाय गायो। बा बिबारा बिबारनि मोदोमनाया जोब जोबोद मोजां बिबार नि मोदोमनाय मोनोब्ला जोङो गाव माबा मोनसे दुखु समाव माखौबा मोनसे साननानै टेनसनाव थायोब्लाबो माबा मोनसे जेंनायाव थायोब्लाबो जोङो बिबारनि मोदोमनायखौ मोनोब्ला गोसोआ सोरां मोनो। बेनिखायनो जानांगौ ओ बिबारखौ बयबो मोजां मोनो। बिबारखौ
ओ नायनानैबो जोबोर मोजां मोनो आरो बिबारनि मोदोमनायखौबो मानसिफोरा मोजां मोनो ओ बिबारखौ नोंथांनि दहाय हाबायाव बाहायो होननानै नोंथाङा बुंलांदों जोंना बिबारनि बाहायनायाथ' गोबां। जोङो दायो बे समाव रायज्लायनानै जोङो लाबोजावनोबो हायाबो जानो हांगौ नाथाय आङो हाबायाव बाहायनाय होननायखाय आङो मोनसे नोंथाङा बुंलांनाया थालांनायखाय आं बेखौ नोंथांनो फोरमायफिननो सानदों बेनो जाहैबाय जोंहा हाबानि समाव बिबारनि मोनसे गोनांथार खामानि दङ बे जाहैबाय हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननो माला बानायना होयो बिबारनि बेखौहाय गोथारै फुङावनो खानानै बायदिसिना बिबार जेरै नारजि बिबार आरो माबा बिलाइनि बिबार बायदि रोखोमनि बिबार होनानै बेखौ माला सुमनानै हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननो गाननो थाखाय बानायनाय जायो। बिबारखौ गायनानै बयबो मोजां मोनो। मोजां मोजां मोनो आरो बिबार थायोब्ला गासैबो जायगाखौनो समायना नुयो। बिबारखौ बिबार गायग्राखौथ' मालि होनना बुङो। जोंनि बर' समाजावबो दायो गोबाङानो बिबार गायनाय खौ नुनो मोनसै आरो बिबार गायनानैनो आथिखालाव ओ गोबां मुंदांखा जानायबो नुनो मोनो। मानो होनोब्ला बिबार गायनायनि समायनाया मोनसे आलादा समायना जायखौ जों नुयोब्लानो खोब गोसोआ गोजोननाय मोनो बेफोरखौ दायो जोङो ससियेल मिडियाफोरावबो नुनो मोनो। बेयो जाहैबाय जोंनि मोनसे ओ मोनसे बाख्नायनो गोनां मोनसे हाबा होनना बुंनांगोन बिबार गायनायखौ। ओ बिबारनि रोखोमनि सोमोन्दै नोंथाङा दहाय बुंलांदों जे फाजाथि बिबार ओ नारजि बिबार आरो बेफोरखौ गोबां ओ मुलि हिसाबैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंगौ बाथ्राया नोंथांनि बुंलांनाय बाथ्राया नोंगौ जे जोङो बिबारफोरखौ समायनायनि समायनायनि थाखाय गायनायनि अनगायैबो माखासे ओ दोरोङारि मुलि हिसाबैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। दोरोङारि मुलि हिसाबै ओ। आंबो मिथियो बबेबा बबेबा ओ बिबारखौहाय बा बिबारनि बिलाइखौ मुलि हिसाबै बाहायो नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन। जे नारजि बिबारनि बिलाइखौ। आखाइ बौनायफोराव बा। थै गगानायखौ थाबथानो थाखाय बाहायो होननानै नोंगौ। बे बाथ्राया जे नारजि बिबारनि बिलाइखौ। आखाइयाव दौवोब्ला। थैया गनायखौ थाबथानो थाखाय बाहायो बेबायदिनो। आङो बिबारखौ मुलि हिसाबै बाहायनायखौ। आंहा बेसेबां गियान गैया थेवबो। बिबारखौ जे ओ बर'फोरा गायनानै। ओ न'खौ समायहोनायनि अनगायैबो ओ बेफोरखौ। आथिखालाव ओ रिल्स बानायनानैबो ओ मोसानानै बायदिसिना ओ दिन्थिनानै फाव फेसन दिन्थिनानै। नंङाब्लाबो बिबारखौहाय ओ बबेबा जौस्रांफोराव समायनायनि थाखाय बा हाबाफोराव ओ हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानल' गानहोनायनि अनगायैबो बिबारफोरखौ जोंङो स्टेजफोरखौ जौस्रांफोरखौ समायनायनि थाखायबो बाहायनायखौ गोबांङैनो नुनो मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो बिबारफोरखौ जोंङो ओ नों हमनानै ला नोंनि। खथाफोरखौबो समायनो थाखाय जोंङो बाहायनाय जायो। बेफोर जाहैबाय ओ प्लास्टिकजों बानायनाय बिबार जोंङो बिबारनि जेनेबा गायनानै बारनाय बिबारनि अनगायैबो जोंङो गोबां रोखोमनि बिबार। जेरै प्लास्टिक जों बानायनाय बिबार बेफोरखौबो जोंङो। ओ नुनो मोनो जाय बिबारफोरखौ जोंङो समायनायनि थाखाय बाहायो। आंङो नोंथांङाथ' ओ बिबारनि गायनायनि जाय गोथां बिबार बेनि सोमोन्दै रायखांदोंमोन। थेवब्लाबो आंङो। ओ प्लास्टिकनि बिबार जायखौ ओ गोथां बिबारनिफ्रायनो नायनानै। मानसिफोरा गावसोरनि गियानखौ बाहायनानै बेफोर बिबारखौ बानायनाय जादों। जायफोरखौ आजिखालि। नि दिनाव ओ गोबां ओ इदिनो फ्रग्राम। फोराव बबेबा बैसागु रंजासालि बाहाय मु खुंनायफोराव जौस्रांफोराव बाहायनायखौ नुनो मोन ओ नुनो मोनो। आरो बबेबा सोरनिबाफोर हाबाफोराव। ओ बेफोरबायदिनो बिबारजों साजायनानै समायना नुहोनायखौ जोंङो नुनो मोनो। बिदिब्ला ओ नोंथां जोंनि रायज्लायनाय समाबो बारलांनोसै अब्ला जोंङो बिबारनि सो सोमोन्दै रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम आंजों। दसे सम मोननानै रायलायफानायनि थाखाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।